खोनादों नोंथां औ खोनादों औ
नोंथाङा आंजों दसे सम राय्लायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ नोंथांजों आङो जोंनि बर' हारिनि दानाय लुनायनि बागै एसे सावरायगौमोन रायलायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा जोंनि बर हारिनि आइजोफोरा गानग्रा दखना बेखौ जों माबोरै ओ दायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो आरो माजों दायो बेखौ एसे ओ फोरमायना होनो हा गोन नामा नोंथां।
औ हागोन ओ दखना ओ जों मा होनो बेखौ बरनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय होनो ब्ला मोनसे हारिमु बेबो जोङो मा होनो बेखौ खौ गोदो माने बर आइ जोफोरा गोबां सि दायोमोन नङा होमबा ओ जेरावहाय ओ जि दानो रोङाब्ला जोंहा बर आइजोफोर अ मा होनो जुलि जानो गोब्राब बेबायदिमोन आरो गोदोनि समावहा ओ जोम बिदिनो जि जिया मानसिनि थांना थानायनि मोनसे गोनांथार गुदि माहोनो नैथि मुवा आरो जेनेबा जों गावनि देहाखौ खोबनो थाखाय बा औ लाजिनायनि बारगनो थाखाय ओमफाय जों जिखौ गाननांगौ बे जिखौ दानो थाखाय जों बर आइजोफोरा ओ हिसानसालि नङा मा जायखौ होनो जि दाग्रा जायगा बेखौ दानो थाखाय जोङो गोबां आइजें आइला नांगौ जेरै खुन्दुं गिबियावनोथ खुन्दुंखौ नांग्रोगोन जोंनो मा जि दागोन बेनि खुन्दुं नांगोन आरो जेनेबा जोंङ खुन्दुं होनोब्ला जों इन्दि खुन्दुंजोंबो बानायो नङा होमबा जि अ गिबियाव जि दानो थाखाय जोंनो साल औ जेननोबा सालखौ नांगोन आरो दानाय आइजेंफोरा आरो जेनेबा साल माखु बिदिनो फ्रास आरो बेमुथि हमग्रा मुथि बेबायदि थाय नंआ होनबाजि
औ जायो जायो
बेनिफ्राय गाख्लायग्रा बे जेनेबा गन बेनि ओमफ्राय मा होनो बेखौ ओ खुन्थि थायो औ ओमफ्राय गान्दै औ साल खुन्थायानो मेन जोंनिया गोनांथार बे साल खुन्थाया जोंना मोनब्रै मोनब्रै नांगोन नङा होनब्ला बिदिनो जोंहा ओ आगर आखाइ एरनो थाखाय गनसि बालेब बिदि नांगौ आरो नो खुन्दुंआ नांथारगौ जोंनो गोनांथार जायखौ जों म हर थिखांनाय जायो नङा होनबा
अ नुंगौ
उम्म बेनिफ्राय गोदोथ जोंङो मा होनो बेखौ बांसि बेनाना दखनाखौ गावनि गाननो थाखाय बा गामसा बेफोरबायदि सिखौ गावनो गाव दानानै लायोमोन।
औ
आथिखालावथो जों बांसिनानो दानाय लुनायखौ गारनानै गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौ बांसिन नुनो मोनसै आरो
औ औ
बिदिनो जोंहा गोबां ओ दख खना जेनेबा दखना बे ओ अग्रं गामसा, आरनाइ बेफोरखौ जों दानानै - लायोमोन बिदिनो जों द खनायाव गोबां गाबनि ओ जेनेबा गाब नि दाना लायोमोन आरो औ गानोमोन औ आगराखाय औ आगर होन होनोब्ला जों मिथिंगायाव मोननाय जेनेबा नुनाय मानि ओ मिथिंगायाव जाखिनि नु दों बेखौनो माने आगरनि महर होयोमोन आरो। औ नोंथाङा होमबा आगर फोरनि सोमोन्दै इसे फोरमायना होदो नामा। बर'नि जेनेबा आगर अ
जोंनि बर'नि आगरफोरनि सोमोन्दै आं एसे बुंनानै होनि ओ जोंनि बर'नि आगर होनोबाथ' ओ फारौ मेगन थाइगिर बिबार, आ जेखाया गर बा। सु आगर ओ बेफोरनो गुबै आ गर होननानै मिथिनाय जायो।
औ फिसा फिसा गोबां आगर जेनेबा दंबावो जेराव औ जेराव जिब जुनार जिब जुनारनि महरखौ एरखाङो। दावराय मोख्रेब, ओ गराय आगान, मैदेर आफा एफोरबायदि।
औ।
फिथाइ सामथाइखौ लानानैबो आग
औ औ दानो हायो औ।
औ
आङो नोंथांखौ ओ। ओ जोंनि बर'फोर हौवा हौवा माहारिया गाननाय गामसानि ओ बागै एसे फोरमायना होबा म गोजानो गामसाखौ माबोरै दायो।
औ गामसाया जाबाय हौवाफोरनि गानग्रा जि बे गोनांथार आरो हौवाफोरनि थाखाय। ओ बेयो मा होनो मोननै रोखोमनि था थायो होनना बुङो जोङो। बेखौ खौ गामसाखौ जेनेबा सारामाइ होनो जायखौ जों बांसिन जायगा यावनो लोंथि थेबनाय होनो नङा होनबा खायसे खायसे ओ लोन लोंथि थेबजायै बा लोनथि थेबजानाय बेबायदि मोननै रोखोमनि दायो आरो ओ लोंथि थेबजानायबा जों गोलाव महराव दानांगोन। बेखौ ओ जेनेबा ओ लोनथि थेबजायै गामसाया उम। एसे द फुट फुटसो गोलाव जागोन नामा ओ नै फुटसो गुवारनो इदि बानाय दानाय जायो। अ सा ओमफाय लोन्थि थेब जानाया एसे मा होनगोन बेखौ स्नि फुट गोलाव लानांगौ। लागोन आरो जोंङो ओ फाननो ओ फाननो थाखाय ओ बेदिनो जोङो गामसाखौ गुबुन-गुबुन गाबनि बा खुन्दुंजों औ फाख्रा सिख्राबो बिदि माने गाबहोनानै दानाय जायो आरो होना माइदि होनाय माइदि होइबो
औ औ औ औ नोंथाङा जोंनि ओ बर' हारिनि आरनाइनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हा
ओं अ आरनाइ होनोब्लाथ जों
औ
माननि जि होननानै माने गनाय ना लानाय जिहेथु
ओ
माननि जि होननानै गनायोना माने बर' हारियावहाय बेखौ जों दानिया इन्दि जिजों इन्दि खुन्दुंजोंबो दानाय मोनसै आरो मा होनो गावनि गावनि गोसोबायदि जों गाब जों दानो हायो गोजा गोथां औ
औ आरनाइ औ आरनाइनि ओ जि जोङो जिङाव लायो
औ औ हाजो हाजो आगर हाजो आगर लायो जेखौ औ
बेनि गेजेरजों बेखौ आरनाइ होनना नै जों सिना थि ओ सिनाय थि नुयो आरो ना नोंथां
औ नोंथां बेखौ बर' सेंग्राफोरा जेनेबा मेल मिटिं ओ बा आलासि बरायनाय फुजाफोरबो बेफोराव जों बाहायनाय नुनो मोनो जेन मान होनायनि मोनसे नेरसो न महरै बा अन्थोब महरै है होनाय
औ औ आरो जोंनि बर'आइजोफोराबो मोसा सानाय बायदिसिना ओ ओ ला फा एसे फास्रा बायदिबो सोरबा बायदिया लायो बेफोरबायदि नुनो मोनसै आरो आथिखालाव
नगायै गुबुन हारिफ्राबो लासै
मोनसे मानगोनां नेरसोन थि फालि आरो। हुम
बिदिनो जोंङो बर'फोरनि जि होनबा जोंहा फालियो फास्राबो दं नङा होनबा फालिफोर रलिसाबो जायखौ जोमग्रा बो होनो जों बर' आइजो फोरा गोदो बिदिनो गोबां आगर नि जोमग्रा जि दानानै लायोमोन गावनि जेने बा मा होनो ओ दख'नानि गोजौहा जों जिहेतु गोदो मा होनो ब्लाउस गानामोन नंङा होनब्ला? जायनि थाखाय जों जि जोमग्रा जि दानानै लायो
लाथारोमोन आरो जों गो दोनि दिनाव आरो बे खुन्दुंफोरखौ बर'आइजोफोरा गाव गावनो बानायोमोन होनना
औ औ गाब गाबफोरखौबो गावनो दंफां लाइफांनि बिलाइ जों माने माबायदि गाबनांगौ बेखौ बानायना लायोमोन फिथाइ बिलाइ बिबार बेफोरनिफ्राय जों बानायना लानायखौ नुनो मोनो। आरो बांसिन मख'थाव माबाया जाबाय जों इन्दि जिखौ सुनो थाखाय जों माहोनो माइनारानि जिथु सावनाय हांगार बेजों सुयोब्ला माने गोजों सिन जायो होननानै बुङोमोन आरो गो दोनि आबै आबौ मोना इन्दि जिखौ आथि खालाव गोबां इन्दि जि दाग्रा ओंखारसै। लानाय नुनो मोनसै आरो गोदो जोमग्रा जि बेलसो बानायोमोन नालाय। इन्दिनि आथि खालाव जों आरननाय जों बा दखनायाबो ओंखारबाय। ओ इन्दिनि बा औ औ औ फास्राफोरबो लासै आरनाइबो गानसेै। गोबां माने दावखोबाय आरो बर'नि बे इन्दि सिफोरा
समाबो जाबाय नामा नोंथां जोंनिया
औ औ।
जोङो दा जोंनि उम दानाय लुनायनि बागै सावरायनायखौ बेखिनियावनो
औ औ दोनथनोसै दे दे।